औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां
नो-नोंथाङा आरो मानि सा
औ खुलुमबाय नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन बा सावरायनो सानदोंमोन आं
अ
आङो जोंनि जिउआवहाय दैनि गोनांथि जायो बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं दै आरो दैया जोंनि समाजनि बा सुबुंफोरनि गेजेराव माबायदि गोनांथि बेखौ सावरायनो सानदोंमोन आं
जायो नोंथां जायो सावरायजानो हागोन दे सावरायदो नोंथां।
दा आङो बुंनो सानदों दैयानो जाहैबाय मा जोंनि जिउआव समाव जों नांगौ बे सम जों दैयानो जाहैबाय जोंङनो सोरांनायनि ओ मोनाजासिमाव जोङो दै होनांगौ बा मोनानायनि फ्राय जोङो सोरां जासिम मावबो आरो बेखौनो नांफिनखो दैखौनो बेयो जोंनि मोनसे आरो जिउ दानायाव जोङो दैखौ माबायदि बाहायो बा जिउ दानायाव जोङो दैखौ गोनांथारनाय हिसाबै जों माबायदि बाहायो बेखौ जोङो दै होननानै बुङोबब्लानो जोङो सोरांनाय दैयानो जाहैबाय जोंनो सबसे गोनांथारसिन होननानैबो जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथारसिन होननानै बुंनो हायो जोङो। दैयानो जाहैबाय मा मोखां सुनायनिफ्राय लानानै मोखां मोखां सुनायनिफ्राय जोङो दैखौ बाहायो। मोखां संनायनिफ्रायाइनाय बा सुनाय आरो बिनिफ्राय जोङो दै दै लोंनायाथ' आरो उनावावसो दै लोङनाय जोङो जेब्लायबो जोङो दैखौ नांगौ होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि दा दैयानो जाहैबाय मा जोंनि सबसे गोनां मानसिनि जिउनि ओ नांजाबनानै थानाय थार राहा। बे दैयानो जाहैबाय मा ओ लोंनाय बा थांना थानायावल' नांगौ नङा बेनि गेजेरजों फोरावबो जोंनो दैखौ नांगौ दैया जोंनि थाखाय ओ सोलेराव जोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो सोलेरावनो दै थाखायो आरो बिनि गेजेरजोंबो जोङो जोङो बायहेरानि बायेरायावबो जोङो दैखौ नांगौ जायो। बायहेरानि जोंनि सोलेरनि बाहेरायावबो जोङो दैया जोंनि जि सुनाय बा दुगैनाय जोंनि देहाखौ साखोन सिखोन खालामनायाव जोङो दैजों बा दुगैनानै जोंनि देहाखौ साखोन सिखोन सुस्रांनानै लाखिनो हायो। आरो जोंनि गाननाय जोमनाय मानसिया जेरैबो जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै गाननाय फोरखौ सानफ्रामबो गानबाय थायोब्ला बियो मैला जायो बेखौ जोङो सुनानै लानांगौ आरो आरो जानाय लोंनायाव जोङो बाहायनाय माखासे थोरसि लथा बेफोरबायदिखौबो जोङो जानायनि उनावहाय जोङो सुनानै लानांगौ जायो बेफोरखौबो जोङो दैनि गेजेरजोंनो सुनानै लानांगौ जायो जोङो जेब्लायबो गोरान बा माबा मोनसे जिरादजों जोङो ओ जि गस्ला जोंफोरखौ सुनानै लानो हाया बा थोरसि लथाफोरखौ सुनानै लानो हाया जोङो दैनि हेफाजाबजोंसो बा लाव लाव मुवानि गेजेरजोंसो जोङ सुनानै लानो हानाय जायो माखासे लाव लाव बेसादफोर दङब्लाबो जोङो बेफोरखौ बाहायनो हाया जायो। नाथाय दैयानो जाहैबाय जोंनि थाखाय बाहायनांगौ जायो। आरो बे दै जाय साफा दै बेखौ जोङो ओ बांसिन बाहायनांगौआ जाहैबाय मा जोंनि जिउआवहायनो मोनसे थार गोनां थार महरै बाहायनाय बेखौ जोङो माखासे गाज्रि दैबो थायो आरो थारमानि सुबुङा मानसिया माखासे बाहायै दैबो थायो माखासे बाहायनांगौ दै थायो जों बुहुमाव नायनानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिन सुबुंफोरनो बायनांगौ बा गोनांथार दैफोरा जाहैबाय मा जोङो बियो एसेल' खम बिबांनि जोङो माखासे ओनसोलफोराव थाङोब्लाबो जों दैफोरखौहाय बा बालाहामा बा माखासे जिनिसफोरावहाय थाङोब्ला जोङो दैनि आंखालखौ बिराद नुनो मोनो नाथाय मोनसे ओ हायेन ओनसोलाव थायोब्ला बा मोनसे सोमखोर ओनसोलाव थायोब्ला जोङो ओ दैफोरनि बिबांङाबो एसेबां मानि खम जानायखौ नुनो मोना जोङो ओनसोल नायै ओनसोल दैनि बिबांखौबो जोङो मोजाङै मोजां मोनो बे लोंनाय दैफोर बा बाहायनाय जोंनि सुबुंफोरनि बाहायनाय दै ओ साफा दैफोराबो गोग्गो दैफोराबो जोङो बेखौ हा सिंनिफ्राय बांसिन मोननाय जायो। आरो जायखिया दंग' दंला दैसा दैमानिफ्राय मोननायफोरखौ जोङो बांसिन सुबुंफोरा बाहायनाय जाया बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला माखासे जिउसा बा थादोरसा थादोरसाफोर माखासे देहाखौ खहा खालामग्रा बेफोरो जोंनि जिउआवहाय साफिनानै बेराम आजार बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो नाथाय बेनि थाखायनो जोङो गोगो दैफोरखौ बांसिन बायनायखौ नुनो मोनो जोङो बांसिनै नायनानै बुंनो थाङोब्ला बुहुमाव बां सिनै आ बायदि दैफोरखौनो जोङो बुहुमनि मादाव हानिफ्राय जोङो दैफोरखौ बांसिन मोननो हायो नाथाय लोंग्रा दैखौ जोङो थाम थाम जौखोन्दोल' मोननाय जायो बेनिफ्रायनो जोङो बांसिन बाहायनांगौ जायो नाथाय माखासे सुबुंफोरा मा बेफोर दैफोरनि गोनांथिखौ मोनथिया जायफोरा लोंनाय दै बा माखासे लाबसाब लाब लाब साबसाब दै मोनो बेफोरो बे दैनि गोनांथिखौ जोङो बुजिनो मोननो नागिरा नाथाय माखासे जाय मोनथारै सोरबा गोजान गोजान गोजान गोजान जायगायाव थांनानैसो दैफोरखौ लोंनायनि दैखौनो जगार खालामनानै लानांगौ जायो बिनि सायावनो जोङो आरो लोंनाय दैखौ मोनोब्लाबो बेखौ आरो सरनानैसो लोंनांगौ जायो दा दै स'नानै लोंनांगौ दैफोरानो जोङो बेफोरखौनो जायोबा जाया मोननो थाखाय गोब्राब आरो नाथाय माखासे मानसिफोरा बेफोरखौ बुजिनो थांनो नागिरा दा जोङो दै बुंनानै दैखौ जोङो मोनसे आयदा हिसाबै लानाय हिसाबै जोङो बायदिसिना बिथिङाव जोङो मोननो हादोंब्लाबो नाथाय माखासे रायज्लायजोबनांगौ बा माखासे दैफोरखौ दैफोरनि बिथिङाव रायलायनांगौवा जोङो जोबनो थाङा बिनि थाखायनो जोङो दैफोरा जेसेबांनो जोङो सरैखा खालामनो हायो एसेबां मोजां माखासे दैया जोङो संख्रिनि हेफाजाब संख्रि आरो बेफोरबायदि थानायबो जायो माखासेया मैला थायो नाथाय आरो माखासेया मा आरो दै फाराम मोजां थायो नाथाय बे दैनि जाय जों जेखौ बाहायो बेफोरो दैयानो मा सबसे खमसिनाव जायो बेफोर दैखौ जोङो आरो सा साज्राङाव मोना एसे हायखांब्लानो बा एसे दैमा दंनिफ्राय हायखांब्लानो मोना बेफोरखौ जोङो हा सिंनिफ्राय बा जावख'नानै लायनायनिफ्रायसो जोङो बे हाखौ बिदि खौ जोङो लोंनो हागोन एखमबा समावहाय जोङो बेखौ लोंनो हायाबो जानो हागौ बेनि थाखाय जोङो गोबां बिगियानि गारिफोराबो बेफोरखौ नायबिजिरनानै जोङो बै दैखौ लाबोनाय बा लोंनाय बे फोरबायाददिखौ बायनाय नुनो आंनि बुंनाया
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङा बे दैनि बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायनानै बुंलांबाय जेनेबा आङो दानि जोंनि नैबे गोनोखोरि मुगायाव जोंनि बे मबाइल एबा जोंनि नेटवार्कआ जोंनि सुबुं जिउनि राहा लामायाव माबायदि मदद होबोबोगासिनो दं बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां
औ नोंथाङा बुंलांनो हासिगोन माखासे आयदाफोरनि सायाव बुंलांदो आं मिथि मोनथिखौ एसे बुंलांबानो जाबाय नोंथाङा
औ औ औ जागोन नोंथां जेने औ औ माने माने जोङो बे जोंनि मबाइल फना जों जोंनि गेजेराव फैनानै जोङो मा मा सुबिदा एबा जोंनि जोंनि जिउनि राहा लामाया माबायदि जोंनि सुबुं जिउआ मारै जोंनो इजि खालामना होखो बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंलांनो सानदों नोंथां बेनो जाहैबाय जोङो जेनेबा जोंनि आं सिगांनिफ्राय बुंबसै जेनेबा गोदोहाय जोंनि सुबुं माहारिया माबायदि जायोमोननो जेरै जोङो मबाइल गैया एबा नेटवार्क गैया बेफोरनि समाव जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनहा एबा जोंनि आइ आफ फामोनोनहा गोदोनि समाव मा जायोमोन बिसोरो माबा मोनसे जोङो खालामनो एबा माबा मोनसे खौ खबर हरनो बा खौरां हरनो बेफोरबायदि खौरां हरनाय समाव जोङो मा खालामनांगौ जायोमोन ओ लाइजाम लिरनायनि गेजेरजों हरनांगौ जायोमोन आरोना नों थां बेै लाइजाम लिरनायनि गेजेरजों हरनाया जाहैबाय सासे मानसिनि एबा सासे सुबुंनि बे जोहैसो जोङो हरनो हायोमोन। जेरै बेयो सुबुङा दाबसे जायगायाव हैनोबा बियो सानथाम सानब्रै बा सप्तासे गोजोंबो ओ लायोमोन आरोना जाय गोदोनिस समाव लाइजाम लिरनाय एबा माबा मोनसे बुस्थु हरनाय बेफोरबायदिया गोबाव सम जायोमोन एबा आलासि जाहैनोबा जोङो हान्था मेलानिबो बांद्राय गैयामोन आरो बेबायदिनो जेरै जोंनि दा मुगायाव नैबे गोनोखोआरि मुगायाव दा मा जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला जोङो मबाइल फन मोननाय जों एबा इन्टारनेट मोननायनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हादों जोङो बेयाव जोङो मोनसे उम एस एम एस नङाबा मोनसे माबा मोनसे कलफोरजों जोङो मा खालामनो हायो मेसेज एबा खौरां दैथायहरनो हायो बैबायदि खौरां दैथायहरनाया जाबाय नोङो जाय सासे से मानसिनाव बुगोन बै मान मानसिखौ एबा बेनो खौरां हरगोन बैनो बिनि नाम्बार बुनानै एबा बेनो मा कल खालामनानै एबा मेसेज थुनानै जोङो डाइरेक्ट बिनो खौरां हरनाय हायो आरोना गोरलैयैनो बेफोरबायदियैनो जोङो माखासे जों नुनो मोनो आरो। एबा गोरलैयै गोरलै जादों होननानै जों मोनथियो जेरै जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो मोजां मोजां आइडियाफोर जों मोननो हादों जेरै जोङो इउटुबनि गेजेरजों जोङो माखासे लेखा फरायनाय एबा माखासे ओ मोसानाय मुसुरनाय एबा दामनाय देनाय बेफोरखौ जोङो इउटुबनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंना सोलोंनानै लानो हादों आरो बेफोरनो जाहैबाय मोजां जोंनि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव जोङो माबबा मोनसे सोलोंनो थाखाय जोङो। मोनसे फरायसालि एबा मोनसे थानसालियाव थांनानै जोङो सोलोंहैनानै सोलोंहैनानै लानांगौ गोनां जायोमोन आरोना। जायनि थाखाय बियो गोदोनि समाव एसे ओ गोब्राबमोन आरोना जाय दानि मुगायाव गोनोखोआरि मुगायाव जोङो मबाइल इन्टारनेट फैनायनि जोहै जोङो जोंनि इउटुबनि गेजेरजों एबा जों मबाइल फननि गेजेरजों जोङो मोनसे आ इउटुबाव जों सार्च खालामबाय एबा गुगोलाव जों सार्च खालामबाय बैफोरनि माखासे जोंनो माबा आइडिया एबा इन इनफरमेसन एबा खौरां बेफोरखौ जोङो डाइरेक्ट जोङो नुनो मोनो एबा जों मिथिनो हायो आरोना नोंथां जाय जोंनि जोंनि जोंनि लाइफआव बेयो मोजाङैनो ओ मदद खालामदों जेरै जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय बा गुबुन दाबसे हादोराव थानायखौ जोङो जोंनि दानि जों दा थानायनिफ्राय जोङो बे सासे मानसिखौ जोङो मोखांजों मोखां नायलायनानै जोङो रायज्लायनो हायो जेरै जोङो वाटसएपनि गेजेरजों जों भिडिय' कल खालामनानै खालामनायनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो बै सासे मानसिखौ जोङो नुनो हायो बे सासे मानसिया मा खालामगासि दङ उम लेखा फरायदों ना मोसादों ना जिरायदों ना गेलेदों माबा मोनसे खालामदों बेफोरनि सिब बेफोरखौ जोङो डाइरेक्टयै जोङो नुनो हायो आरो ना। भिडिय' कलनि गेजेरजों। बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव दा फैयै फैबाय गोदो बेबायदि गैयामोन जाय जोङो बिथाङा मा खालामदों बेफोरनि सोमोन्दै जोंनाव जेबो आइडिया एबा जोंनाव जेबो खौरां मोननो हायामोन आरो ना। आरो बिदिनो आं बुंनो थांगोन जेरै' जोङो उम आं दहाय बुंदों इउटुब इउटुब इउटुबा जाहैबाय मोनसे मोजां हेलप प्लेटफर्म जेरै' जोङो सासे मानसिया गावनि रोंगौ थिखौ जोङो दिन्थिनानै एबा जोङो गावनि माखासे ओ आइडियाफोरखौ जोङो इउटुबनि गेजेरजों जोङो हरनानै एबा जोङो बेयाव माखासे राङारि खामायनो हायो। जाय जोंनि जिउआव मोजाङैनो मदद खालामो। जाय जोङो जों मोनसे भिडिय' खालामनानै जोङो इउटु बो हगारोबा एबा जोङो फेसबुक एबा इन्स्टाफ्राव जोङो हगारोबा बै इन्सटा इन्स्टाग्राम एबा फेसबुक एबा इउटुबा मा खालामो जोंनो मोजां रोखोमनि राङा रां हरो आरोना बै रांजों जोङो जोंनि न'खराव एबा जोंनि नांगौ बुस्थु मुवाफोरखौ जोङो सुखंनानै लानो हायो आरो ना। बैबायदि जोङो जोंनि गावनि जिउनि राहा लामाखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो ना नोंथाङाो बे मबाइल फननि गेजेरजोंनो आरो। मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो माखासे भिडिअ गेमफोरजों जोङो ओ जों गेलेनो हायो जेरै' जोङो दङ पाबजि पाबजि फोरजोंबो सोरबा गोबां मानसियानो गावनि लाइफनि केरियारखौ दानानानै लाानो हादों आरो ना जेरै' जोङो मोनसे मबाइल गेम गेलेनानै जोङो फैसा मोनो। बेफोरबायदि आरो ना गोदोनि समाव खिन्थु फैसा मोनोमोन फुटबल गेलेनाय माबा मोनसे गेलेनाय खिन्थु बेफोराव माखासे फैसानि बिबाङा खममोन आरो ना जाय जोंनि दानि जुगाव जोङो मबाइल भिडिय'खै भिडिय' गेमजों गेबाबो जोङो गावनि गावनि नांगौखिनि गाननो जोमनो गस्ला लंफेन एबा माबा मोनसे नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोङो बै भिडिअ गेमनि गेजेरजों जोङो गेलेनानै एबा जोङो फैसा रां आर जोङो जोंनि जिउनि राहा लामाखौ जोङो मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो आरोोना नोंथां। बा आं बेखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम फोजोबनाय जाबाय। नोंथाङा जेनेबा माखासे बे इन्टारनेट फैनायनि एबा मबाइल फैनायनि गेजेरजों जोंनि सुबुं जिवा माबायदियै गोहोम खोलैदों बिनि सोमोन्दैोंथाङा एसेबाबो मिथि मोनबाय ना नोंथां।
औ मोनथिनो मोनबाय आं नोंथां। आं बेखौ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा इन्टारनेटआव माबायदि जोंनि सुबुंफोरा गोदोनानै दङ आरो बेनि गेजेरजों माबायदि सुबुंफोरा। ओ नांथाबनानै थानानै बा माखासे सिगां समाव हाय माबायदि थायोमोन आरो दानि दिनावाय माबायदि आवगायबोनो हाखायो इन्टारनेनि गेजेर दा आं बेखौबो नोंनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनद
औ औ।